औ
औ नोंथां
औ खोनादों नथ
औ नोंथाङा मा खालामदों
आंथ' ओरैनो जिरायनानै दङ
औ नोंथांना खबरा माबादि
आंनिया खबरा मोजाङानो दं
औ
नों
ओं ओ आंना खबराबो मोजाङानो बिनिनो नोंथांजों आङो फंसे खोथा सावरायनोसो हरदोंमोन सावरायजागोन दा नोंथां
सावरायजागोन नोंथां
जोंनि ओ जि दानाय लुनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा
औ हागोन नोंथां
औ
बिदिब्ला आङो नोंथांजों सुंद'यै जि दानायनि सोमोन्दै दै आङो सावरायनोसै गिबियावनो आङो बुंनो सानो जे जि दानाय लु होनोब्ला जोंनि बर'फ्रा सिगांनिफ्रायनो आजौ आजैफोरनिफ्रायनो जि दानाय लुनायाव गोबां मुखुब होनोब्लाबो जोङो जेबो गोरोन्थि जोङो बुंनाय जानाय नङा सिगांनिफ्रायनो लानानै सिगांनि बिहामजो जेरै दानि जौगाबोनाय सिख्लाफोर बिसोरबो दायो जिबायदि दानाय लुनायावहाय सिगांबो आवगायनानै दङ खोनादोंना
औ खोनादों
औ जोङो जि दानायनि बेलायावहायो जोङो मोननै जि दानायखौ जोङो मिथिनो मोनो जेरै जोङो मेसिनजों दानाय बा आखाइजों दानाय मेसिनजों दानाय आरो आखाइजों दानाय जोङो मोननैखौ जोङो मिथिनो हायो आखाइजों दानाय होनोब्ला जोंनि बर' गामिफ्राव जि दानानै न'खर खुंबोनाय जिउ खुंबोनाय गोबां सुबुंफोर दङ जेरै गुबुन गुबुन रोखोमनि जिफोरखौहाय इसानजों दानाय जायो जेरै दख'ना बर'नि बर' हारिनि गाननाय जोमनाय दख'ना गामसा फालि बायदि रोखोमनि आगर होनानै जेरै खांख्राइ मेगन दाउसा मो ख्रेब जेरै हाजो आगर बिफां आगर बायदि मैया रोखोमनि आगर एरनानै बे दख'नाफोरखौ दानानै समायना खालामो जोंनि बर' आइजोफ्रा बेखौहाय जोङो ओ दागासेयाव बे जिखौ जोङो दागासेयाव दसखान बिसखान जि नैजि जि थामजि बेफोरबायदि जोङो दानानै जोङो फालांगियारि ओ दखना फानग्रा बायग्रा जोङो बेफोरनो जोङो फाननानै जोङो गांसेयावनो बेबायदि आखाइजों दानायखौ सेेरोजा नैरोजा बेफोरबायदिनो फाननानै जोङो ओ न'खर जोङो जिउ खुंबोनाय
औ औ
ओम ओ ओ जेरै जोङो दानाय लुनायनि बेलायावहाय जोङो इन्दि जि इन्दि जि होनोब्ला जों बयबो मि थियो। ओ इन्दि जिखौ जोङो जोङो फिथोबनि फ्राय एम्फौ फिथोबनिफ्राय जोङो मोननाय जायो ओ इन्दि जिया इन्दि जिनि बेसेना दानि ओ मुगायाव बारानिफ्राय बारासिन जोङो ओ बांनाय खौ जोङो मिथिनो मोनो। जेरै इन्दि जि खौ जोङो इन्दि जि जोंनि गामिफोरावबो जोङो नुनो मोनो। बे इन्दि जिखौ जोंनि गामिफ्रावबो गोबाङानो दायो आरो बेखौहाय इन्दि सिखौ जोमखांग्रा आरो फालि हिसाबै दानाय जायो जेरै बियो दखनायावबो दखनाबो जोङो बेखौ दानाय जायो इन्दि जिखौहाय गांसेयाव थामरोजा ब्रैरोजा आगर लानानै बायदि मैया आगर लानानै आगरनि सायाव सोनारनानै जोङो इन्दि जिनि बेसेनखौ जोङो ओ बेसांखिनि जोङो मोननो हायो बिनिसाय बांसिन आरो जोङो इन्दि दख'नानि बेसेना आरो रोबाव बिनिसाय बांसिनखौ जोङो मोनो जेरै गांसेयावनो इन्दि दख'नाखौहाय जोङो ओ थामजि रोजा नैजि रोजा बांसिनानो थामजि रोजा नैजि रोजा जोङो बिनिबो जोङो मोननो हायो बिनि गाहायाव जोङो इन्दि दख'नाखौ जेरै थाम रोजा ब्रै रोजा जोङो बेफोरनिबो जोङो मोननो हायो बेफोरनि अनगायैबो जोङो गुबुन गुबुन ओ बायदि रोखोमनि दख'ना जेरै मेसिनजों दानानाय। बायदि मैया मिस्क' जिअ' ओ बेफोरबायदि दख'नाफोरखौबो जोङो मोननो हायो। नोंथाङाबो बिनि सोमोन्दै सुंदै सावरायनो हागोन
बुंनो थाङोब्ला जोङो दा जि दानो गोनांब्ला जोंनो मा मा नांगौ बेखौ आं एसे फोरमायना होनोसै आरो। जोङो दा जों फार्स्ट सावनिथिखौ सोंग्रोना लायो खुन्दुंखौ खुन्दुंजों सों ग्रोना लायो आरो। बेनिफ्राय सोंना लानानै जोङो थोरो थोरनानै बिदिनो थोरनायफोराव मा मा बेसाद मावा नांगौ जायो बेफोरखौ आं एसे फोरमायना होनोसै जेनेबा जोंनो ओ ताथखाल नांगौ जि दानाय टाइमाव बिनिफ्राय बिदिनो मा होनो जथन नांगौ जायो जोङो जिखौ खुन्दुंखौ सानो थाखाय खाय बिनिफ्राय बिदिनो ओ जेन्थे खेरदि बिदिनो जों आगर आगर एरनो थाखाय खुन्दुं नांगौ जायो ओम ओमफ्राय बिदिनो जोङो आगरखौ जोबोद समायना समायना एरना लानो हायो जोंनि दख'ना एबा फालियाव आरो बिदिनो जों जि दानो टाइमाव ओ हिसान खुन्थानांगौ जायो थब्रै बेनिफ्राय औ बेनिफ्राय बिदिनो जोङो खुन्दुंखौ जुदि जिखौ समायना खालामनो नांगौब्ला जोङो खुन्दुंखौ गुबुन गुबुन कालारनि नांगौ जायो आरो जोङो औ बिदिनो खुन्दुंखौ जोङो माइदि लगायनो गोनांब्ला जोङो माइरंखौ दै होनानै एसे संना लानाय बायसा खालामनांगौ आरो बिदिनो संना लानानै जोङो माबानांगौ जायो आरो खुन्दुंखौ सोमनानै दोननांगौ नांगौ जायो एसे सोमनानै दोननानै फोराननांगौ जायो फोराननानै औ जोङो फोराननानै बेखौ जोङो साना लानांगौ आरो। साना लानानै औ बेनिफ्राय जोङो जिखौ दानो हायो आरो बिदिनो नोंथाङाबो एसे हायोब्ला फोरमायना होबावनो हागोन।
ओ जि दानायनि सोमोन्दै आङो मिसिननि जि दानाय खौ आङो नोंथांनिसिम सुंद'यै आं सावरायनो सानदों दानि जुगावहाय ओ। आखाइजों दाननाय जिजों लोगोसे ओ जोंनि बर' बिमाफ्रा जोंनि बर' बिहामजोफ्रा दानि मुगायाव हाय जि दाननायावहाय नंगौ। गोबां जौगाबोदों बेजों लोगोसे जोङो मेसिनजों दानाय खौबो जोङो गोबाङैनो गोदान गोदान बायदि रोखोमनि दख'ना सादोर ब्लाउस बेफोर बायदि ओंखारनायखौबो जों मिथिनोमो मोनो। जोंनि मेसिनजों दानायखौ जोङो समायना नुयो। नाथाय थाय गुन गोनां जेन जोंनि बर' बिमाफोर जोंनि बर' आइजोफोर दाना सिखौ जोङो बांसिन मिथिनाय मोनो गुन गोनांसिन होननानै जोङो मिथिनो मोनो। नंगौ ना नोंथां। औ उम।
हेलौ औ।
औ।
अ औ। खोनादों।
औ। नोंथाङाबो सुंद'यै सावरायनो हागोना?
औ जोङो बुंनो थाङोब्ला दा जिखौ जोङो पाटनि पाटनि बुङोब्ला पाटनि पाटनि जि दानो हायो। औ ओ पाट जिखौ मेसिनजों दानो हायो आरो। उम बिदिनो जोङो दा बुंनो थाङोब्ला ब्लाउसखौबो जोङो दानानै दिहुननो हायो।
नंगौ
औ जोङो ब्लाउसखौ बानायो मेसिनजों बानायो आरो जों ब्लाउसखौ सुथाबनानै खोनादोंना नोंथां औ नोंथाङा बो हायोबा एसे फोरमायना होदो
आङो नोंथांनियाव बेखौनो फोरमायनो सानदों जे ब्लाउसनि बिसयै ब्लाउस होनोब्ला जोङो जेरै बेबो मोनसे जोंनि गाननाय मोदोमनि गाननाय बेफोरबो मोनसे जोंनि मोनसे द्रेस गाननाय पसाब जोङो ब्लाउसखौ गोदर फिसा बायदि जोङो नम्बरावहाय जोङो मोननो हायो जेरै जोङो ओ टुइनटिनिफ्राय नैजिनिफ्राय लानानै जोङो बेफोरबायदि मिडियाम साइज गेजेर खोन्दो गोदोर खोन्दोब फिसा खोन्दोब जोङो बेबायदि माबायावहाय जोङो मोननो हायो ब्लाउसखौ जोङो दायो सिगाङाव जोङो बडि केयार होननाय जोङो ब्ला उस जों बांसिन बाहायोमोन बिदिब्ला नोंथांजों। सुंदयै बि खिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों
बिदिब्ला नोंथां
औ दे।
उदां